हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ औ आंना मोजाङानो नोंथां नोंथांनियालाय?
आंनाबो दङ मोजां गाज्रि गेजेरावनो सम मोनसे मोजां जायो सम एसे गाज्रि जायो
नोंथाङा दासानदि औ नोंथां जाबाय। नोंथाङाबो
अ आं जाथ' थ'वाखैनो।
औ नोथां बिदिब्ला दिनैयो ओ नों थांजों आङो माने बेरायनायफोरनि बाग फ्राय एसे सावरायनो होननानै माने सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन हागोन हागोन नोंथां हागोन।
बिदिब्ला नोंथाङा एसे माने जोङो दावबायनानै माबायदि माने गियान मोननो हायो एबा माबायदि जोङो दावबायनानै मा बादि बेफोरखौ एसे फोरमायनो हाग हागोन नामा नोंथां?
औ जों दावबायनानै मा मोनो होननानै बुङोबोला जोङो दावबायनानै ओरैबायदि मोनसे ओ गावनि मोनसे माबा सम मोनसे जे मानसिया जि दुखु जानानै थायोना माबा माबा मोनसे जेनेबा सोरनोबाबो रावनो फोरमायनो हाया मानो हाया बिदि जायोबोब्ला नोङो जुदि बेरायोबोला बहाबा नोङो थाङोबोला गावनि दुखु दाहा मेंनाय गासैखौबो बावलांजोबो आरो। दा नों-नोंथाङा बहाबाफोर बेरायफेरनो मोजां मोनो नामा? जे हाजो एरिया बा हायेन एरिया
औ औ नोंथां आङो दावबायफेरनाय होनोब्लाथ' जोङो आंनि ओनसोलावनो बेरायबाय आरो जोङो गुबुन माने बेफोरबायदि गुवाहाटिफोरबायदि शिलं बेफोरबायदि जायगाफोराव आङो बेरायबाय आङो एस एसेबां आउट माने इण्डियानि बाहेरफोराव बेफोरबायदि जायगाफोराव माने बेरायनो मोनफेरा
अह आंबो मोननायालाय मोनाखै बिदि बिदिनो आङो आंबो मेघाल'या थांनो मोनदों। बेनिफ्राय गुवाहाटिफोरावलाय बेरायहै दों।
औ बिदिबा नोंथाङा दावबायनानै माने मोजां मोनोना मोना?
आंनि साबसिन हबियानो जादों दावबायनाय आं दावबायनानै जोबोद मोजां मोनखायो।
औ थां
बेनिफ्राय जायगा जायगाफोराव बे फ्राय ने माबाब उम फिसा फिनलाब ओ पार्कफोर दङबा बेफोराव आरो बेराय हैैयोब्ला गोसोफोरखौ थाजिम नाङो। दा नोंथाङा बेरायहैयोना बेफोरबायदि?
औ आङो जोंनि ओनसोलफोरावबो थानाय पार्कफोराव बिदिनो बेरायहैयो। अब्लाना बिरिस समायना नुथायफोरखौ नुनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो। आरो समाबो बेफोरबायदि याव थाबोला माला थाङो बेख खौ जोङो माने हमदांनानैनो मोना आरो
औ औ बिदि जायो द आरो
उम
दावबायनायफोराव दा दावबायनायफोराव नोंथाङा लोगोजों मोजां मोनो ना? हारसिं मोजां मोनो ना फेमिलिजों मोजां मोनो?
आङो दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' आङो हारसिंद्रायखौबो एसां मोजां मोना। आङो लोगोजों एबाब फेमिलिफोरजों थांनानै आङो मोजां मोनो आरो बांसिन आङो लोगोफोरजोंनो थांनाय जायो आरो नोंथां।
उम उम लोगोफोरजों थांबोला एसे मोजांबो नाङो।
औ नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोङो जेनेबा मेघालयफोरबायदि जायगायाव थांबाय एबा गुवाहाट फोरबायदि जायगायाव थांबाय बेफोरबायदि जायगानि थास सारिया माबायदि एबा नों बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै मा सिखायनो एबा मा? फोरोंबोनो मोनखो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
उम आंनि मोनदांनाय बायदिबाथ' नोंथां मा बुंनो आङो ओ सिलंआव थांनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। फोरमायनो हाया आरो बिनि मिथिंगायारि स समायना नुथाय। बिनि बेदि दैनिस जोरा बोहोयोना। ओरैबायदि समायना नाङो आरो सम मोनसे। मा जायो दफानो ओरैबायदि निहोरखो निहोर-निहोर खोलैयो। जोमैखौनो दांनाय बायदि नाङो आरो इनिफ्राय आरो दफानो बा मिनिटबो नाङा। ओरैबायदि स्रां सोरां सान ओंखारबोयो जे समायना नाङो। माने गोसोफोर। खोनो माबा मोनसे थाजिम नाङो आरो बिनिफ्राय सोलोंना फैनो होमबाला माने ओ-मेघालया सिलंफोर बायदियाव थाङोब्ला हाजो एरिया ना। बेवहाय माबाया बारहावा फोरफोरा गाज्रि नंथारा आरो। ओरैबायदि मोजां फ्रेस। बे एरियाव थाङोबोला। माने ऐ जे जोंनि-जोंनि एरियाआवदि फारमासि थायो नालाय। दा बिसोर-बिसोरनि खाथि खाला खाथि खालायाव जेबो फार्मासिखौनो नुवा ओरैबायदि गोजानावसो फार्मासि मोनसे आरो जा हस्पिटाल दोङो बे गोदो माने बेखौनो बुजिना फैदों जे आङो मिथिंगाया जुदि मोजांबाला आबहावाया जुदि मोजां बाला बेराम आजाराबो गोजानाव जायो आरो
बिदिब्ला नोंथाङा माने सहराव-सहराव दावबायनानै बांस सहर एरियायाव दावबायनानै बांसिन मोजां मोनो ना एसे हाजो बायदि एरियायाव दावबायनानै मोजां मोनो बेफोरखौबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
आङो-आङो सहराव एसेबां मोज मोजां नाङा मानोना सहराव जोबोद दावराव नाङो आङो ओ गारि घुरानि बा बालि हाद्रि बेफोरबायदि आरो मोजां नाङा आरो हाजो एरियायाव बाला सुदेम गुसु बारहावा फोराबो गुस गुसु नाङो। गारि मथरनिबो बारा दावराव गैया ओंखाय मोज जां नांङो आरो
औ-औ
मा एरियायाव बेरायनानै मोजां नाङो?
आङो आंबो बिदिनो माने आङो मोननैयावबो दावबायनानै मोजां मोनो। सहर एरियाफोराव थांबोला ओ माने दावबायनो थाङोब्ला गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरनि नुथाइफोरखौ माने बिसोरो एसेबां गोजौ गोजौ आरो गिदिर गिदिर बिल्डिं आरो बबे जाय मा न' लुदों बेफोरखौबो नुनानै आङो माने गोजोननाय मोनो। आरो बबेयाव मा मुसुखा दङ बेफोरखौ नायनानै आंनि गोसोआ गोजोनो। आरो हाजो एरियाफोराव होननानै दावबायनो थाङोब्ला बेफोरनि माने ओरैबादि समायना बिसोरनि मिथिंगायानो माने गोसोखौ माने बोनानै लाङो बेफोरनि थाखायबो आङो माने मोननैखौबो आङो मोजाङानो मोनो होननानै आङो बुङो आरो। आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माने नोंथाङा बै जायगायाव दावबायनानै बै जायगानि माने खसाबफोरखौबो गानफेरबाय नामा एबा बैसोरनि माबायदि बिसोर थासारियाव थायो बिसोरनि जानाय लोंनाय थांना थानाय राहाफोरा माबायदि बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन दा
आङो माने बेरायनो थांदोंबाबो आं बिसोरनि खसाबखौ गानना नायासै आरो गाननो गाननोलाय जेनेबा होदोंमोन बेनिफ्राय गानबाय थालासै होननानै गानासै आरो जों फेमिलि थांदोंमोन नालाय फेमलियाव एसे गथ गथाय थानायखाय गावखौसो जोथोन लानो ना गथ गथायखौसो जोथोन लानो जायो नालाय
औ
ओंखायनो इदि कसाब गारनाय जायासै आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय थानाय होनना बुङोब्ला एसेबां एक्सपिरियेन्स गैया होना बुंनांसिगोन आरो आङो मानो होनबा थाफानो मोनाखै नालाय माने जों जास थांदों ओमफ्राय इदिनो हटेलाव थादों एनिफ्राय आरो डायरेक्ट जायगा बेरायनानै फैफिनखानाय जादोंना
औ
ओरैनो होनबा बिदिबा नोंथां मानो जायगा बेरायनाय होनोब्ला थ जोङो गोसोखौ जोबोर मोजाङानो मोनो होननानै नों थाङाबो फोरमायबाय आरो आंबो फोरमायबाय आरो जोङो जायगा बेरायनो थाङोब्ला जोङो जोबा जोबोद गियान मोननो हायो जेराव जोङो
औ
नोंथाङाबो बुंदों जोंनि गोसोफोरखौ मोजां मोनो दुखु दुखुफोर थानायखौबो जोङो रेजें मोनो आरो बिदिनो जोङो जेसेना एसेनो दावबायनाया जोंनि जिउनि थाखायबो मोजां माने गावनि हानाय हायैजों खोथा थायो नालाय आरो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि हादोराव माबायदि आरो गुबुन हादरफोराव माबायदि थासारियाव सोलियो एबा बिसोरनि नेमखान्थिफोरा माबायदि बिसोरनि लाइफआव माने बिसोरनि जिउआ माबोरै थांनानै थायो। जेरै माबायदि थासारियाव बेफोरखौ जोङो सब मिथि थिनो मोनो बिसोरनि नेमखान्थिया माबायदि आरो बिसोरो बिसोरनि थांना थानाय हान्था मेला राहा फोर बिसोरनि माने बेस बिसोरनि जायगानि बेसेन आरो बिसोरनि गोबां माने नुथायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बिदिनो जोङो गोबां माने फिनो मोनो आरो आरो खायसे जोंनि जेरै भारत हादरावबो खायसे खायसे ओनसोल फोराव जोबोरैनो माने दावबायनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो गोबां जायगायावनो माने मैला मैथा माने बिसोरो माने आबहावाया बै जायगायाव माने जोबोरैनो गाज्रि जायो आरो आरो जोङो गुबुन जायगाफोरावहाय जोङो दावबायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो बि सोरनि जाय गाया ओरैबायदि माने साफा बिसोराव माने प्लास्टिक मोनसे नुनो मोना माने ओरैबायदि समायनायाव बिदिनो दं फां लाइफां बिबार बा गान बेफोरबायदि आरो बिदिनो जोंनि भारतावबो मोनगोन खना खनला जगाफोराव मोजां मोजां होननानै जोङो मिथि थागौ। बिदिनो आरो खायसेयाव जोबोरैनो गाज्रि बे खौबो जोङो मिथिनो मोनो।
दा बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना जे नोंथाङा बे सहराव बेरायनो बेरायनो मोजां मोनो होनदों सहर सहराव बेराय नानै नोंथाङा मा रोंगौथि मोनो?
औ औ सहराव बेरायनानै रोंगौथि मोननाय होननानै बुङोब्लाथ' माने सहरनि थासारिया जोंनि गामि ओनसोलनि थासारिफोरबायदि जाया बेयाव माने गोबां गारि मथर खारनाय बेनि फ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो बेनिफ्राय जोबोदै माने बारहावायाबो गाज्रि जायो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि माने गामि ओनसोलनिख्रुइ सहरनि थासारिया एसेबाबो माने गाज्रियाव होननानै आङो सानो।
ओम-ओम गाज्रि
हराव होननानै बुङोब्ला सहराव जेेनखे माने मैगं थाइगंनि दाम बेफोरबायदियाबो गोबां बारा जायो। आरो खायसे बुस्थुफोरखौ बेयाव माने थाजा माने माने मोजां बुस्थुफोरखौ बारा मोननो थाङा। आरो बेफोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव बेनिख्रुइ थाजा थाजा बुस्थुफोरखौ जों मोननो थाङो आरो बेयाव दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' टाउनाव बो माने गोबां गिदिर गिद दिर न' बिल्डिं बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरनिफ्राय बेफोराव टाउनाव माबायदि थासा सारिफोराव मानसिया सोलियो मानेस अबे जायगायाव मा दं मा गैया बेफोरखौबो जोङो टाउनाव थानानै माने मोजाङैनो मिथिनो मोनो। आरो बेफोरखौल' आं मिथिगौ आरो नोंथाङा बेसे माब दावबायनायनि सायाव फोरमायनो हाबावगोन नामा?
दावबायनायनि सायाव माने आङो माने इदिनो बांद्राय गोजान गोजान जायगायाव दावबाया नालाय आं खाथि खाथि जायगायावसो दावबायो। सम मोनसे दावबायनोबो रां रुफानिबो गोनांथि जायोना।
औ
रां गैयाबा दावबायनोबो हाया।
औ
ओंखायनो आं थांनायालाय जेनेबा बांद्राय गोजानाव थांखायाखै आं बे थांदों होनबोला बे सहर होनबोला आं बे गुहाटिखौ थांनो मोनदों आरो।
औ औ।
टिनि बारहावाखौथ' मिथिखायो आरो माबायदि?
औ बिदिब्ला नों थां जोंना समाबो जोब्बाय नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय।
दे आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै औ दे दोनथ'बाय दे।